हेल'।
औ खोनाबायना नोंथां? औ औ खुलुमबाय नोंथांनिसिम।
गोजोन मोनाबिलि बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ जोङो दा मा होनो? औ खुसेर आबादनि सायाव सावरायनोसै नामा?
जागोन दे सावराय जागोन।
हो ओं खुसेर आबाद होननानै बुङोब्लाबो जों बयबो मिथिखायो जायनाखि मा होनो गोबां गोबां हादरफ्रावनो जोङो बेखौहाय मावनाय नुयो आरोना ओमफ्राय ओ खुसेरा खुसे रां जाहैबाय मोनसे मा रोखोमनि बिफां बियो ओ गोजौ रोखोमनि बिफां आरो रो जायनाखि मा होनो बे
बेखौहाय जायनाखि मा होनो ओ सिनि दिहुननो थाखाय गुर दिहुननो थाखाय आरो गुबुन गुबुन बायदिसिना बाय मा होनो जाग्रा बुस्थु एबा जिनिस दिहुुननो थाखाय गायनाय जायो आरोना बेखौ ओमफ्राय बेयो मा होनो ओ बियो मायाव बांसिनै देरो होनो होनब्ला बियो जेरावनाखि बांसिन सान्दुंनि दुंनाय एबा सान्दुंनि बिदुं मोनो आरो गोबांनि नांगौ बिबांनि अखा मोनो बेयावहाय बियो मा होनो साबसिनै देरो आरोना ओमफ्राय आरो मा होनो आबादारिफोरा बेफोरखौ मा खालाम
ह
मा होनो खुसेर आबादखौ मावनायनि सिगां बिसोरो मोजाङैहाय मा होनो हाफोरखौ औ जगायनानै लायो आरो प्रिपयार खालामनानै लायो आरो। ओमफाय बेवहाय मा खालामो ओ मोजां मोजां रोखोमनि माखासे मा होनो थार थागोर थागोर एबा थागोर थागोर खुसेर फिफांखौहाय बियो बिनि दालायखौहाय दाननानैहाय मा होनो ओ फिसा फिसा माबायाव मुथा खालामनानै बेखौहाय मा होनो माबायावहाय ओ थों थों थोंगोर थोंगोरजोंहाय बेखौहाय गायनाय जायो आरोना ओमफाय आरो मा होनो बे आबादावहाय मा होनो माल मा नांगौ बे आबादावहाय जोङो मा होनो ओ सामफ्रामबो दैनि गोनांथि जायो आरोना जे जायगायाव बांसिन दै नाङो दै मोनो बेयाव जायो बेफोरबायदिखौ मोनब्लासो बियो औ औ माने मोजाङै देरो आरोना बियो बे बे खुसेर आबादा ओमफाय आरो मा होनो ओ बेखौ मा होनो माबानायायनि सिगां गायनायनि सिगां ओ मा खालामनांगौ जोङो माखासे मा होनो सब बे जानायनि सिगां बि यो मा होनो एसे गोबाव मान मा होनो मान लायो आरोना बियो ओ मास हिसाबै लायो आरो आफाय आरो मा खालामो
ओ माबायाहाय खुसेर आबादाहाय मा खालामो ओ जोंनि रांखान्थियावहाय मा होनो बिदि मोनसे गोनां बिफाव लायो आरोना जायनाखि मा खालामो जोङो खुस सेर आबाद खालामनायनि गेजेरजों जोङो ओ माखासे खामानि मावग्राफोरनो जोङो खामानि होनो हायो जायनाखि जोंनि मा होनो औ ओरैनो थानाय फोरखौ जोङो जेनेबा खामानि होनानै जब बायदिसिना होनो हायो आरो। ओमफाय आरो बेजों लोगोसे जों मा होनो हाबावो ओ बि-बिनिफ्राय जोंहा मा खालामो ओ जोंथ' मिथिखायो खुसेर आबादनिफ्राय जों मा दिहुनो
मा दिहुनो औ।
मोनो होननानै औ आमफाय आर बेनि अनगायै बो जोङो खुसेरनि माखासे माबाखांनायनि उनाव जों जिखुनु बे जे ओंखारो बेखौ जोङो ओ जिखुनो नोबो जोङो होनो हायो आरोना ओमफाय होमब्लाबो जोङो मा नुयो मा होनो ओ खुसेर आबाद मावनाया माखासे माने एसे माबाबो खालामनानै होयो आरोना एसे जेंनाबो खालामनानै होयो आरोना। बियो मा खालामो ओ मानो होनो होनब्ला जों मिनथिखायो बिनि थाखाय जोङो ओरैबायदि दैनि गोनां थि जायो आरो लोगोसे औ आरो लोगोसे बियाव मा होनो एसेयावनो एम फौ सुनाय मासुनाय बायदिसिना जानो नागिरो आरोना ओमफाय आरो आरो बेजों लोगोसे ओ बोथोर हरखाबै सोलायनायाबो मा होनो नांगौ रोखोमनि सो सामफ्रामबो अखा हायाब्ला बि आबादा जानो नाग गेरा आरोना बिनि थाखायनो बियो औ
बि दैनि बिबाङा बांसिन नांगौ जायो आरो।
औ औ औ देलाय दानिया नोंथाङा फंनैसो बुंनो हायोबा बुंदो औ?
खुसेरखौ जोङो एसे बालासिया हायाव गायोबा एसे साबसिन जायो होननानैबो मिथियो।
औ।
उम।
नोंथाङा फंनैसो बुंदो नामा?
नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन दा खुसेरनि बागै जेरै बे खुसेराबो बेनो खुसेर निफ्राय जोङो खुसेरखौ जोङो फेरेदनानै जुइस हिसाबैबो जोङो लोङो। जुइस हिसाबैबो बाहायो। खुसेरा मानसिनि देहानि थाखायबो मोजां।
उ
जेरै मेथाइ गुरु मेथाइ गुरुखौ जोङो गुबुन गुबुन उम मेडियाफ्रावबो बाहायनाय जायो।
औ
लोगोसे नोंथाङा गोसोआव दङबा बुंनाय एसे?
खुसेर आबादनि सायाव औ जेनेबा नोंथांनि बुंनायाबो नोंगौ। जेनेबा बेखौ नङा होननानै बुंनो हाया ओ मा होनो उम जेनेबा ओ खुसेरखौहाय नोंनो नोंथाङा बुंखादोंमोन ना? मा होनो बियोहाय मा ओ जुइस बाय मा होनो जुइस बायदिसिना बानायनो थाखाय औ मोजां औ बिदै जायो जायनाखि मा होनो जोंनि गरम बोथोराव ओरैबायदि मा होनो बाख्नायजाथ जाथाव आरोना नां माने मोजां थाजिम खालामनानै होयो आरो। ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय औ देहानि थाखाय थाजिम खालामनानै होयो आरो आरो आंथ' सिगाङावनो बुंखादों मा होनो ओ खुसेर आबादाहाय मा खालामो ओ मानसिफोरनोहाय मा होनो आबादारिफोरनि इनकामखौहाय बियो बारायनानै होयो आरो गोबां मानसिफोरनो खामानि मावनानै है खामानि होयो आरो ना खामानि जगायनानै होयो। ओमफ्राय आरो मा होनो ओम खुसेरखौ जेनेबा जोङो बांसिन मा नुयो ओ गामि एरियायाव माने जि जायगायाव माने गामि बेयावहाय जोङो बांसिनै बेखौ मावनाय नुनाय नुयो आरोना। आमफाय बेनिफाय गोबां माख माखासे ओ नांगौ रोखोमनि माखासे मेथदस फैदों मेथदसफोरजों आरोना जेनेबा। बेफोरबायदिजों आरो माखासे मा होनो दैनि जगायनायजों जोङो बेखौहाय मा होनो मोजाङै जौगानानै मानानै जोङो जोंनि रांखान्थि बि बिफांखौहाय रांखान्थिनि बेलायावहाय जोङो जौगाहोनानै लानो हायो आरोना ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय ओ ओ रां आरजिनो हानाय जायो आरो। नोंथाङा फंनैसो बुंदो नामा?
खुसेरखौ गोदोनि समाव खम गायनाय जायो दानि जोंनि सुबुंफोरा खुसेरखौ मिथिनाय बा खुसेरनि बागै जोङो मिथिनाय हिसाबै दानि जुगाव खुसेरखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। जेरै खुसेरनि बिबाङा बा खुसेरनि खुसेरजोंबो मानसिया जोंनि समाजाव मावनानै थां थांनानै जानायाव थांनानै थानायाव मोनसे संरैखा हिसाबै रां आरजिनायाव
औ
खुसेरजोंबो जोङो मोजाङै रां आरजिनो हानाय हिसाबै दानि जुगाव खुसोरखौबो माने गोबां सुबुङानो मावनो हायो मावनो लादों आरो जेनेबा मावदों मावगासिनो बिनो आरो दा अनेक दा जोङो माइ आबादनि सोमोन्दैबो रायलायनो हायो। दा जोङो दैज्लां बोथोर फैबाय दैज्लां बोथोराव जोङो दा माइ माइबो गायनो हायो माइबो गायो जेरै खुसेर खुसेर खुसेया दानखांनाय लोगो लोगो जोङो दा माइ आबादावबो माइखौ खौबो गायो दा दा नोंथाङा माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो होदो माइनि सोमोन्दै
औ माइनि सोमोन्दै ना ओ मा होनो जोङो माइखौहाय जों दाबायदि सिजोनावनो एबा दाबायदि दि माबायावनो मा होनो गायनाय जायो आरो ना ओमफ्राय आरो जोङो जेनेबा माइखौहाय मा होनो जोङो मा नुयो ओरैबायदि गोनांथार आरोना जायनाखि जानायनि थाखाय थाखाय गोनांथार जोङो बुहुमनि गुबुन गुबुन हादरावनो बेखौ मावनाय नुयो आरोना स्पेसियेलि जों मा नुयो बे खौ लाइक गोजा जा जायनाय खि मा होनो गोबां जेनेबा बांसिन जोङो बेखौ एसिया हादरमा फोरावहाय नुनो मोनो आरो जोंओ बेखौहाल जोंनि भारत हादर हादरावबोहाय नुनो मोननाय जायो आरो ओमफाय मा खालामो बे मा माइ आबादाहाय जों माइ आबादखौ जोङो जेब्लानाखि मोनो अब्ला जायो अब्ला माइ आबादा माइआ मा खालामो। जोंनो इनारजि होयो आरोना ओमफाय आरो जोंनि देहानि थाखाय ओरैबायाददि गोनांथार आरो ना
माइखौ जों बोरै माइखौ जों बोरै दिहुन नाम जायो बिनि बागैसो इसे
औ जोङो फार्स्टआवहाय मा मा होनो माइखौहाय दुब्लियावहाय हालवखांनायनि उनावहाय मा होनो हाब्रु हायाव ओमफाय जोङो मा खालामो खोथिया होननायखौ गारनानै होयो आरो ओमफाय गारनानै होनानै जेब्लानाखि बियो माबायो देरो देरखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बास्लायनानैहाय मा होनो हा गुरुङाव हाय जे जायगायावनोखि हालौवखांनाय बेयावहाय जोङो ला सारि हिसाबै मोनसे लाइन लानानै जोङो बेखौ गायनाय जायो आरो ना ओमफाय बेबायदिनो औ गायनाय जायो आरो। ओमफाय गायनायनि उनावहाय बियो ओ बेयाव जोङो मा होनो गायनानै जाबाल' जाया बेयाव जोङो मा होनो दै जगायनांगोन दै जगायनायजों लोगोसे जोङो मा होनो इसे जत्न लानांगोन मोसौ बोरमा बायदि सिनानि रैखा खालामनांगोन ओमफ्राय बिदिनो माखासे मा होनो ओ दा माबानिफ्राय उनावहाय ओ मासनि उनावहाय मा खाम माखासे दाननि उनावहाय जोङो बिनि फिथाइखौ औ थाम दाननि उनावहाय जोङो बिनि फिथाइखौ मोननो हायो आरो ना। ओ स जों दा मोननै आबादनि सायाव रायलायबाय नङा होमबा ओमफ्राय बेखिनियावनो राय्लायनानै फोजोबनाय जाबाय खोमा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ।
गोजोननाय थाबाय जागोन दे।